हेलौ औ नोंथां माने आङो मोनसे ओ आयदा लानानै नोंथांजों एसे सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। अब्ला नोंथाङा उम बे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय एसे सम ओ होनो हागोन नामा?
औ नोंथां होनो हागोन होनो हागोन।
अब्ला बे आयदायानो जाहैबाय माने जोङो गोदो गोदाय माने जेरैबायदि गामि ओनसोलफोरावबो माने जोङो फोरमानो हादान सिफायनानैसो थाहैदोंमोन नालाय ना?
औ नोंथां औ
गंग्रा ओ मा होनो बेफोरबायदि दंफां लाइफां हाजो आरिफोराव हाजो खर' फिसाफोराव जोङो मा हादान सिफाय सिफायसो थांनानै रायजो जाहैदोंमोन आरोना बेफोर बायदि गोबां नुनो मोनदों आरो ना गामि ओनसोलफोरखौ गोदोनि दिनाव गोबां बेफोरबायदिमोन होननानै जोङो खोनादोंमोन आरोना जोंथ' नु ओ नुनायबो जायाखै अब्लाबो जों खोनानो मोनदों। आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो जोङो माने खोनाबोनो मोनदों आरो ना।
औ औ नोंथां
फैनानैसो जोंफोर न' लुनानै दङमोन गोबां न'फोरा गेसेंमोन बेफोरबायदि माने गोबां न' गैयामोन गंफा गंनैल' न'खरजोंनो जोङो जिउ खुंबोनांदोंमोन बेफोरबायदि गोबां खोनाबोदों आरोना
औ नोंथाङा
मानो होनोब्ला बेफोरबायदि माने गोबां गोदोनि दिनाव सुबुं अनजिमायाबो खममोन नालाय
औ औ
माथ' माने आ बेफोरबायदि न'खरफोरा गोबां गैबाङामोन आरोना।
औ औ
ओ हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदि दङमोन। हान्था मेलानि थाखायबो गोबां उसुबिदा जायोमोन आरोना जेंना सोमजि होनाबा बै समाव ओ गासैबो माने मोसौ गारि गराइ गारि आरिजोंल'सो जायोमोन नालाय मानो होनोबा दा आथिखालनि मुगायाव गोनोखोआरि बायदि ओ गैयामोन आरोना गारि मथर गो मोनबाङामोन। गैयखौमोननो होनजायोमोन आरो ना।
औ औ
खालि दंफांनि दंफांजों बानायनाय एबा औवाजों बानायनाय माने मोसौ गारि गराय गारि आरिजोंनो माने ओ बाजार गलाफोराव थांलाय फैलायखौ नुनो मोनोमोन नोङा होम बा माबा मोनसे फालांगियाव थाङोबबो माबा मोनसे फननो एबा बायनो थाङोब्लाबो जों ओ बेफोरबायदि गारिजोंसो थांनांगौ जायोमोन जेराव गोबां समनिबो गोनांथि जायोमोन आरोना जेराव मा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंनो हर थौलांनो गोनां जायोमोन दिनै सहैया सहैया बेफोरबायदि जायोमोन बा सफैफिना सानसेयाव थांनानै सानसेयाव फैफिननो हायि बेफोरबायदि जायोमोन आरोना
औ औ नोंथां औ
ओ मा होनो आथिखालावथ' मा बुंनो गोनोखोआरि मुगा नोङा होमबा
औ औ
गारि मथरनिबो आंखाल गैया जेरावबो आंखाल बांनो हमदों माने मा होनगोन बैखौ आंखाल गैयिनि था बेफोरबायदि गारि मटर ओंखारनायनि जाउनावनो माने गोबां ओ खहाबो जादों नङा ओमबा मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बैनि सायाव माने गोबां जोंहा खहाबो जादों आरो मुलाम्फाबो जादों मानो होनोब्ला खहा जादों होनोब्ला गारि ओ जि जेरैबायदि मिथिंगायारि बार हावाया आबहावाफोरा जेरैबायदिमोन आथिखालाव बेफोरनि थाखाय माने गोबां खहा जानो हमदों आरोना आबहावाया मानो होन उम ओ खारनाय मा होनो बेनिफ्राय ओंखारनाय उ खुन्दै बा मा होनो आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि मा होनो इखो कारखानाफोर गायसननाय जादों नालाय। बे थाखायबो जोङो मा खालामदों हाग्रा बंग्रा बा ओ हाग्रा बंग्रा आरो बेखौ मा होनो ओ हाग्रामाफोरनि दंफां लाइफां फाहार फोरनि दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानैसो बेफोरबायदि फसंथानफोरखौ गायसंनाय जादों नालाय बेनि थाखायबो बिफां लाइफां दाननो गोनां जादों बेफोरबायदि बिफां लाइफां दान नायनि जाउनावबो गोबां आबहावाया गुबुंले जादों लोगोसे बेफोरबायदि दाननानै बेवहाय बायदि रोखोमनि कारखाना जेराव बिस गोनां ओ एसिड रोखोमनि बा बायदि रोखोमनि रासायनारि मुवा ना बेसे गलाय मोनदेर जानानै जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांदों आरोना?
औ औ नोंथां
दा नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा एसे सुंदुयैब्लाबो
ओ नोंथां
जोंनि ओ जिउ खुंनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंबोदों ओ जोङो जे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो फामो जाहैनाय होनोमोन जायखौ जोङो फामो जाहैनाय फामो जाहैयोब्ला अब्ला जोङो ओ बेनि जा खाथि खाला हाग्रा थानाय जेराव जोङो न' लुगोन बेफोरावबो जा हाग्रा बंग्रा रज'नाय आरो जोंनि दंफां लाइफां बेफोरखौ जोङो दानस्रांनानैसो ओ मोनसे फामो लुनो गोनां जायोमोन। आरो जोङो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो गोबां नख'रफोरा थांनानै मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थाहैयोब्ला माने मोनसे गामि मोनसे गामि बा मोनसे ओनसोलानो मोनसे बेखौ ओ बेनि हाग्रा बंग्रा बेनि जिब जुनार थानाय जा हद जा जिब जुनार थायोमोन। बेफोरनि हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनानै जोङो बेयाव ओ संसार जाहैदों होननांगोन बेनिफ्राय जोङो बेयाव संसार जाहैदों होनोब्ला जोङो ओ जा जोंनि जिब जुनारनि थांना थानायनि राहा जों बेफोरखौबो ओ एसे गाज्रि खालामदों आरो नोंथां।
औ
बेनिफ्राय जोङो गोदो आरो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि बुंबोदों जे ओ नोंथाङा बुंदों गोदो जोङो बांसिनानो हाथा मेला जोंनि हान्था मेलानि राहाफोरा एसे ओ खम मोनबा जोंनि मोजां नङामोन आरो। नाथाय जोङो दा गोनोखोआरि मुगायाव जौगालु मुगायाव जोङो नुनो मोनबाय जे ओ गोबां टेक्न'लजि बा गोबां जोंनि आयदाजों जोङो ओ लामा बानायनाय बेनिफ्राय जोङो दालां बानायनाय बे बेफोरबायदिनो गोबां गोबां जोङो कलकारखाना बेफोरबायदि गोबां इन्डास्ट्रि बेफोरबायदि फोरखौ खुलिदों नाथाय जोङो ओ बेयाव जोंहा फारसेथिं लाबबो जादों फारसेथिं खहाबो जादों नोंथाङा जेरैबायदि बुंनाय नों जेरैबायदि बुंबोदों बेफोरबायदिनो जोंहा बेयाव लाबबो जादों आरो जोंहा खहाबो जादों लाब जादों होनोब्ला माब्रै ओ जोंहा हान्था मेलानि राहाया जेरै ओ दा जोंनि जा
औ
लामा बेफोर ओ
खोनादोंना नोंथां?
बेयाव जोङो एक घन्टा बे बेफोरबादि बेफोरबायदि टाइम बा समनि गेजेरावनो ओ हान्थिनानै खहा जादों होनोब्ला मानो होनोब्ला जोङो मानसिया दिहुननाय गोनोखो